औ मा खालामदों औ खोनादों नोंथां।
दं जिरायनानै नोंथां।
औ ओ ओंखाम जाखांबाय?
औ ओंखाम जाखांबाय नोंथां।
औ नोंथाङा दा फ्रिबा?
औ फ्रि नोंथां।
औ बिदिब्ला जों टपिकनि सायाव फैनोसैना नोंथां?
औ
औ जों दा बिबार बिबारनि सायाव रायज्लायनोसै
औ नोंथां
औ बिबार होनोब्ला थ' माने जोङो बिबारा जों बिबारखौ नुयोब्ला जों गोसो खौ खुसि मोनो बा गोजोन मोनो नंङा होमबा सुखु मोनो औ जेरैबायदि बिबारा जों सिखारनायनिफ्राय बिदिनो फुंङाव माने फुंनि सिखारनायनिफ्राय जों बिबारखौ नुयोब्ला जों माने गोसोखौ गोजोन मोनो बा बिबार बारनायखौ नुयोब्ला औ बिबारा बिबारखौ बिबारा बायदि बायदि रोखोमनि बिबारा बायदि बायदि दं। जेरैबायदि औ हाथन्था जबा गलाप बिबार फामे बिबार गेन्दा बिबार औ अप्राजिता बिदि बिबार दं! आरो बिदिनो बायदि बायदि दं लिलि थब्ल' बेफोर गासिबो बिबार जों बिबारखौ औ जों बिबारखौ गायोब्ला जों गिबियावनो जों हा। हाखौ जों मोजांनो गुरै जाजासे जों बेखौ जावग्रोना लानांगौ हो
जावग्रोना लानांगौ बिदि बिदिनो जों औ बिबारखौस' जों फैयोब्ला माने बिबारखौ बिबारनि खायसे खायसे ओ बिनि बिनि दालाया बिनि दालाया जानायबो बिबार दं जेरैबायदि दालाया जायो होनोब्ला जबानि दालाया जायो। औ बिदि जबानि दालाया बि दालाया बिफां जायो बिदिनो आरो हाथन्था फुलनि दालाया जायो बिदिनो थालाय थालायखौ जों दालायखौ माने जों दाननानै माने बिदि कलम बायदि हानना दोनोब्ला बियो दालायानो जायो। औ। आरो खायसे खायसेया औ बिदि बिबारनिफ्रायबो फुलि जायो जेरैबायदि बिबारा रानोब्ला जों राननानै राननाय बिबारखौ जों मोजांनो। हा एसे जावग्लिनानै माने गस्राना होयोब्ला बिदिनो दै एसे एसे होयोब्ला बिब' बिफां जानाय दं नङा होमबा नोंथां जेरैबायदि औ। जेरैबायदि बिबारा बिबारा फुलि जानाया ओ बिदिनो गेन्दाया गेन्दा बिबारा जायो। अ' बिनि बिबारा राननानै जायो। औ आरो फिथाइजों ओ फिथाइजों जानायबो दं फुलि औ फिथाइजों जायो होनोब्ला जेरैबायदि फिथाइनिया बिदिनो हा न्थानि फिथाइ दं
औ
अ बिबो जायो माने गोलैनानै आरो अप्रा जेतनिबो फिथाइ जायो बि फिथाइाबो बिनिफ्रायबो जों फुलि मोनो
औ
औ नङा होमबा नोंथां।
औ नोंथां
औ जोङो बिबारखौथ' जों बायदि बायदि बायदि बायदिनि थाखाय नांगौ जेरैबायदि जों ओ बिबारखौ जों फुजा बा बिदिनो फुजा होयोब्ला जोंनो बिबारनि गोनां जायो औ आरो बिबारखौ जों न' न'आव न' न'खौ साजायनो थाखाय जों बिबार गायो। औ बिबार माने बिबार गार्देनबो दं नङा होमबा नोंथ थां जों जाय बिबार गार्डेनाव थाङोब्ला जों बिबारफोरखौ बायना लाबोनो हायो आरो बिदिनो न'खौ साजायनो हायो गायनानै। औ बिबारखौ जों बिदि फुजा गेदेर गेदेरफोराव माने नांथारगौ आरोना। आरो बिदिनो बिबारखौ जोंनो हाबा हाबायावबो बिबारखौ जों खैना दरानो गानहोनायखौ जों नुनो मोनो। नङा होमबा नोंथां? औ औ बेफोरबायदियाव जोंनो बिबारखौ नांगौ।
औ।
औ आरो बिबाराथ' जोंनि जोंनि थाखाय माने गोसोखौ गोजोन होग्रा नालाय। बिबारखौ जों बेनिखायनो न' न'फोराव बयनिबो न'खर जेन'बा गावबा गाव न' न'आव माने गायना लाथारनांगौ आरो ना सिथ्लायाव बिदिनो सिथ्लायावथ' मन्दिर बा फुजा बिदि थायो नालाय थानसालि मोनदिर थायो नालाय जों माने बिनि समाननो सारि सारि समायनाय बायदि बिबार गायनांगौ आरो। जों जाहाथे फुंनिफ्राय सिखारनानै जों बिबारखौ नुयो माने बिबारखौ नुयोब्ला आरो बिबार उम बिफां फांसेयाव बिदिनो बिबार बारनाय थायनाय नुयोब्ला माने जों बेखौनो नायनानै बा आरो सोरबा हारसिंफोर जायोब्ला जेनेबा मोजां मोनाबा आरोना। हारसिं फोरबो जायोना मालाबा समाव बिदिनो न'खरनि मानसिया गैयाब्ला। माने जों बिबार खौ गायनानै बा बिबार बारनायखौ नायनानै बिफां गायनानै जों माने समखौ थांहोनाय थांहोनो हायो नङा होमबा नोंथां आरो औ। औ गोसोफोरखौबो गोजोन मोनो जों बिबार गायना बिबार गायनोथ' रावबो बाखाया आरो बिबार खौ जों माने बिबारा जोंनो जेबो बिबाराथ' जोंनो जेबो रां बिदि होआ नालाय। बियो फिथाइबो होआ नालाय जानो थाखाय। माने जों बिबारखौ जों फुजावल' होनाय जायो बिदिनो आरो बिबारखौ जों बिदिनो गायोब्ला माने मोजां नाङो आरो ना न'फोरखौ समायना नुयो आरो बयबोथ' समायना नुनायखौसो उम नांगौ नालाय।
औ औ।
औ नोंथाङाबो एसे बिबारनि सोमोन्दै फोरमायना होदो ना।
औ औ नोंथां जेरै जोंनाव बिबारा बिबारा जोंनि जेरै मिथिंगाखौ जोंनो समायना नुहोयो बिबारा। जोंनो जेरै बिबारा जेरै गिन्दि फुल दं, जबा फुल दं, हाथन्दा फुल दं औ बेफोरबायदिनो आरो सानफुल दं आरो कफौ फुल दं, फामि बिबार दं बिदि बायदि रोखोमनि बिबार दं। जेरै बिबार होननो थाङोबा जोंहा मोनसे गोदान फिथाइ सामथायाइनिफ्रायबो जों बिबार ओंखारबोनाय नुयो जेरैबायदि जोङो थाइजौ थाइजौ थायनायाव फार्स्टाव जोंनिया बिबार बारग्रोयो। जेरै आरो लेसु सेसु दं बेफोराव जोंनिया बिबार बारहोयो बिबार बारनायनिफ्रायसो जोंनिया फिथाइया जानो हमो। जेरै लेसुनिया फिथाइ जाहैगोन, थाइजौनिया फिथाइ जाहैगोन। बेफोर बेफोरबायदिया फार्स्टआव बिबार बारग्रोबासो जोंनिया फिथाइ सामथायफोराबो थाइनो हम बिबायदिनो बिबार फोरा बारो बिनि बिदैखौ सि खिरिफोरा सोबो बेबायदिनो बिबारफोरा बिबारफोरखौ नायनो मोजां नुयो। समायना नुयो जेरै गोमो गोथां गोजा गलाब फिया बेबायदि नुनो मोनो। आरो बिबारनि बिबारनि गोदै बिदैखौ सिखिरिया सोबनानै बिसोरनि जिउखौ खुङो जेरै आरो बिबार बिबारखौ जोङो जेरै मन्दिर अ हाबा खारजो जाबाबो जोंनो बिबारखौ खामानियाव होयो जेरै मानसि थैबाबो जोंनियाव बिबारखौ नांथारगो। जेरै गो जुलि जाबाबो जुलि जाब्लाबो बेखौ बिबारखो नांथारगो। जेरै मानसि थैब्लाबो जोंनो बिबारखौ नांथारगो जोंनिया बिबारा बुहुत इनपरटेन्ट आरो जेरै फुजा सुजा जाबाथाय जोंना जेरैबायदि गिदिर गिदिर फुजा जायो बेफोरावबो जोंनो बिबारखो नांथारगो। आरो नों गिदिर गिदिर हाबा जानो थाङोब्ला जेरै गारिफोरावबो जोंना बिबार होनानै गारिखो समायना न' होलांनो हायो ओंखायनो बिबारा जों थाय जोबोद गोनांथार औ आरो बिबार आरो बिबारा जोंनि मानसिफोरनियाव न' न' थाथारनाया गोनांथार जुदि न' न'आव जुदि बिबार गैयाबा ओम अ ए' समायना नुवा। बे बिबार थाबाथाय जोंनि न'खौ समायना नुयो सोरगिदिं जुदि बिबार थायो जोंनि न'फोरखो साफा समायना नुयो दै
औ नोंगौ
बेबायदिनो बेबायदिनो बिबारफोरखौ जोंनि हाखर हाला खाथि खाला जेरैबायदि न'नि सोरगिदिं गायजोबनांगो बिनि बिदैफोरखौ सिखिरियासो सोबना फैगोन बेफोर बिबारफोरखो एसे समायना नुगोन जेरैै बै बैसो बैसागो मागो खाथियाव बिबारफोरा एसे बांद्राय बारद्रायो। जेरै गिन्दि फुलाम मागो मागो दमासि समाव बारा बां बारो जेरैबायदि डिसेम्बर जानुवारि फेब्रुवारि बेफोराव जोंनि गिन्दि फुलु बिबारखौ बारनाय नुयो। बांद्राय बांद्राय जानुवारि डिसेम्बर फेब्रुवारि बिफोराव बेफोराव बारनाय नुयो आरो बिबारखौ ना नोंथा?
औ
औ बेबायदिनो बिबारफोरखौ जों नुनो मोनो आरो जोंना जेरै थुलि बिबारबो दङ। थुलि बिबार दं बहुद बहुद रोखोमनि बिबार दं।
औ
जेरै जों जेरै जों गामिफोरावथ' जों बेफोरबायदि बिबारफोरखौ नुवा आजिखालिथ' जोङो फामि बिबारखौ नुनो थांबांला बहाबा बहाबासो नुयो। जे जों गिन्दि फुलखौ बारा नुनो थाङो हाथन्था फुलखौ बारा नुनो थाङोमोन। आरो जेरै जों जबा फुलखौ नुनो थांनो मोनो बेदिनो बुहुद जागायाव जों नुनो मोनो आरो जेरै जों बिबारफोरखौ जोङो दंफां बहाबा बेरा वालफोराव जोङो समायना आखिना दोनोब्लाबो जों बिबारफोरखौ समायना नुनो मोनो। बेबायदिनो जोङो बिबारफोरखौ नांथारगो आरो नोंथां
औ नांगौ आरो बिबा दा बिदिनो मोदोमनायबो दं आरो मोदोमैबो दं जेरैबायदि मोदोमनाय बिबार होनोब्ला गलाब बिबार औ फा गलाब बिबार, फामे बिबार गेन्दा बिबार माने बिदिय मोदोमो आरो आरो मोदोमै होनोब्लाथ' बिदि अप्रााजिताया मोदोमा आरो हातन्था बिबाराबो मोदोमा
औ नोंथां
औ आरो नयथरा होननाय बिबाराबो मोदोमा
औ आरो जोंनिया बिबार बिबारा जोंनिया सानफुलाबो जोंनि थाखाय मोजां नायनोबो समायना साना जे जेरै ओंखारो बिदिबा बेबायदिनो ओंखारगोन आरो जोंना सानफुला जोंनिया थाव जानाय थावबो होयो होनो हायो। सानफुला
औ नंगौ नोंथां
बेबायदिनो आरो जोंना जेरै सानफुला जोंनिया थाव हैयो बिदिनो जोंनिया सानफुलखौ जोंङो गायग्रो नांबाय हासार सासार होनानै गायग्रोनांबाय जोंना गायनानै जुदि जोंङो जोथोन लाखिनो हायो अब्ला जोंङो माने बे सानफुलखौ जोंङो सानफुलखो बिबार बार होनानै
सानफुलखो बिबार बारहोनानै जोंङो खेथि खालामनो हागोन जेरै - एक बिघा, दुइ बिघा गायनानै जोंनि थाखाय मोजां आरो बिदिनो खार होनानै माने जोंनिया थाव ओंखारहोनो हागोन। दे होमबा नोंथां दिनैनि याव एसेनो जोबनोसै
औ दे औ दे नोंथां